खोनादोंना नोंथां? ए मोजांना खबरफोरा? उम मोजाङानो मा खालामगासिनो दायो दायो दङ? होमब्ला दा जों सावरायनो हासिगोन ना?
औ औ हागोन सावरायनो हागोन।
आं दायो सानदों दावबायनायनि सायाव सावरायनो नामा
जागोन सावरायजागोन
दावबायनाय होनोब्लाथ जों बयबो सुबुङानो मोजां मोनो नङा होमबा दावबायनाया जिउनि मोनसे एंगार हायि बाहागो जाय बाहागोखौ बयबो सुंनो लुबैयो नाथाय खायसे रांखान्थियारि बिथिङाव आंखालनि जाउनाव बयबो सुफुंनो हाया नाथाय बयबो दावबायनो लुबैयो बैफोर दावबायनायनि गेजेरजों सुबुङा जोबोद गोजोननाय लानो हानायनि अन दायोबो गुबुन गुबुन सो सोलोंथाइफोरबो लानो हायो जेरैबायदि आसामनिफ्राय शिलं सिम मानसिफ्रा दावबायनो थाङो बै दावबायनायाव शिलंनि जानाय लोंनाय सुबुंफोर मा सुबुं मा हारिनि मानसि बिसोर माबायदि गानो माबायदि जोमो? बिसोरनि समायनाखौ नायनो थांनायनि लोगोसेनो बिसोरनि जानाय लोंनाय गासैखौबो माने टेस्ट खालामनानै नायो अब्ला बेफोरखौ मिथिनो मोनो बिसोर माबायदि गानो बिसोर माबायदि थायो माबायदि सोलियो मा आबाद मावो बेफोर गासैखौबो सोलोंना लानो हायो थ बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ गावबा गावनि हारिनि अनगायैबो मिथिनायनि अनगायै गुबुन हारिनि बागैबो मिथिनो मोनो लोगोसे गोजोननायखौबो लानो हायो। बेबायदि दावबायनायनिफ्रायनो जों रांखान्थियारि बिथिङावबो मुलाम्फा लाबोनो हायो आरो जोंनि जायगाफोराव जोङो दावबायनायनि थाखाय माबाफोर जायगा दिहुननानै होयोब्ला गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुं फोर दावबायनो फैयोब्ला जोंनि जायगानि जौगानाय जागोन लोगोसे सुबुंफोरा रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हागोन रां आरजिनो हागोन जेरै गारि सालायग्रानिफ्राय लानानैनो जाग्रा दखान बा थाग्रा न बायदिफोरनि राहा होनानै सुबुंफोरा रां आरजिनो हागोन आरो। नोंथाङा दावबायनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा? हेलौ
खोनादोंना नोंथां
माने हारिमुवरारि नाजानाय आरो समाजारि जिउनि एंगारि मोनसे बिन्दो आरोना दा बर हारियाव जिउ दावबायनाय होनब्ला सासे सुबुंनि उन्दै समाव थारनायनिफ्राय लानानै जिउ जोबनाय बुब्लिसिम नाजाबोनाय आरो आवगायलायनांगौ।
औ
दा सिगांग्रो बाथ्रा आंनिफ्राय माने जिउ दावबायनाया सासे सुबुंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम थांनानै थानायनि मोनसे गोलाव आरो गोथौ जाथाय आरोना दा बेयोल सान आरो बोसोरनि फारिलाइ नङा आरोना बेयो बे जाबाय सुबुंनि सिमां नाजानाय गोजोननाय दुखु खस्थ' आरो समाजारि जिउनि मोनसे मोजां दावबायनाय आरोना दा बर' समाजाव सासे सुबुंनि जिउ दावबायनाया समाज हारिमु आबाद आरो खौसेथिनि सायाव सोनारनानै आवगायलाङो नङा होमब्ला दा मिथिंगायाव बायदि बोथोर फैनाय थांनाय बायदिनो सुबुं जिउआबो दावबायनाय समाव बायदि रोखोमनि सोलायनाय फैयो नङा होमब्ला दा मिथिंगाया जेरै थांलाय फैलाय जायो बेबायदिनो मानसि सुबुंनि जिउआवबो बे दावबायनाया थांलायै फैलायै जाबाय। थायो आरोना दा उन्दै सम आरो माखासे सोलोंथाइफोर थायो बेवहाय जिउ दावबायनायनि गुदि बिदायानो जाबाय उन्दै समबा गथ' सम नङा होमबा? मा
औ
बर' गामिफोराव गथ' समनि जिउ दावबायनाय मिथिंगानि माने मोदोमनाय ओ मोदोमनायखौ समायनाय जागायो आरोना दा गथ' समनि रंजानाय दा गामिनि बारहावा अखा सानदुं आबा थिलि आव गामिनि हारिमुवारि गेलेनाय गेलेनाय गिला गेलेनाय काबादि गेलेनाय बायदि बायदि फुटबल क्रिकेट नि गेजेराव माने गथसाफ्रा हारिमुवारि गियान मोनलाङो आरो ना। नोंथां खोनादोंना माने सोलोंथाइनि माखासे फारिफोर दङ दा बे समाव बिमा बिफाया उन्दै गथखौ समाजाव सासे मोजां सुबुं बानायनो थाखाय सोलों सोलोंथाय होयो नङा होनब्ला सोलोंथाइनि दावबाय सुबुंनि गोसोखौ खौ गोजोन खालामो आरो बे जिउनि इयुन माने इयुनखौ दानायाव गाहाय हेफाजाब हो हैयो आरो ना नोंथां खोनादोंबा नोंथाङा औ आरो सेंग्रा सिख्ला सम आरो नाजानाय थायो आरोना जिउ दावबायनायाव दा सेंग्रा सिख्ला सम आरो नाजानाय होनना बुङोब्ला जिउ दावबायनायनि बयनिख्रुइबो गोहो गोनां आरो गोख्रों बाहागोआ जाबाय सेंग्रा सिख्ला सम आरो ना नोंथां। दा बे समाव सुबुङा गावसोरनि सिमांखौ थार खालामनो थाखाय कस्थ' आरो नाजानायनि लामा थायो बा लामा थियो आरोना नोंथां।
औ
दा बिनि गेजेरजों माने सेंग्रा-सि सिख्ला समाव माने जिउ ओ राहा दानायखौ जों नुनो मोनो जेरै सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव सासे सुबुङा आबाद मावनाय, साखरि मावनाय, बेफार, बिजनेस एबा दानाय लुनायनि गेजेर जेराव गावसोरनि न'खर आरो जिउ राहाखौ माने थि खालामनो नाजायो आरो ना, नोंथा खोनादोंबा? आरो माखासे समाजारि दायथफोर थायो बे समाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गामि आरो समाजनि आफाद बा आबाद मावनाय बा बैसागो बायदि हारिमु फोरबोफोरखौ सामलायनायनि दाय्थ थायो आरोना नोंथां। दा नों नोंथाङाबो माने नखरारि जिउ माने सामलायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना दावबायनायनि सायाव?
औ नखरारि जिउ सामलायनाय होनोबाथ' जों उन्दैनिफ्राय जों थाखोखौ माने मोनथाम थाखोआव रानदों नङा होमबा? उन्दै सम लाइमोन सम आरो बोराय सम औ दा बै बैफोरबायदि स्टेजनि गेजेर ओ फोरनि गेजेरजोंनो जों गावबा गावनि ओ दावबायनायखौ मोननो हायो उन्दै समाव जेरै ओ बिमानि गोरबोनिफ्राय देरनानै बिमानिफ्राय सोलोंनानै गेलेनाय ओ गामिनि गथफोरजों गेलेनाय फराय सालिनि थांनाय थांजेननायनिफ्राय फरायसालियाव माबायदि फरायनांगौ माबायदि लोगो जानांगौ फोरोंगिरिखौ माबायदि मान होनांगौ बेफोरबायदि सोलोंनाया जायो बेनिफ्राय ओ लाइमोन बैसोखौ जोङो मोनसे बारहुंखानि सम होननानैबो बुंनो जाय समाव गोसोखौ हमथानो हाया बा लाइमोन समाव गोबां गोसोआ उसाव बादाव जायो उरां फारां जायो जाय समखौ हमथानो हानाया जोबोद गोब्राब बेखायनो ओ बारहुंखानि सम होननानै बुंनाय जायो। थ बै समखौ जुदि बारग'नो हायोब्ला ओ बे लाइमोन समखौ बारग'नो हानायनि उनाव मानसिया एसे ओ थाजिम थासारियाव सौहैयो आरो। आं जाय समाव जों समाज औ फोसाब, मो ओ समाजारि खामानि मावनो बा गावबा गावनि इयुनखौ बासिनानै लानो हायो बा गावबा गावनि इयुन लामायाव दावगालांनो हायो जेरै सोरबा दख डाक्टर फरायनाया डाक्टर फरायबाय इन्जिनियार फरायनाया इन्जिनियार फरायबाय फालांगियारि खालामनो साननाय इयुनाव जाय बिथांमोना फालांगियारि लामायाव थांबाय बेफोरबायदिनो गोबां ओ बिथिंनि गेजेरजों जों दावबायलांनो हायो आरो बै मोननै स्टेपा थाखोआ थांखांनायनि उनाव बोराय बैसोआव जों ओ उन्दैफोरखौ फोरोंनाय बा गेदेरा उन्दैखौ माबायदि मान होनांगौ उन्दैया उन्दैया गेदेरखौ माबायदि मान होनांगौ गेदेरा उन्दैखौ माबायदि अननांगौ बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ जों होनो हायो बिदिनो थाखो लाना थाखो जों मोनफ्रोमबो थाखोआव सोलोंनो हायो आरो गुबुन गुबुन बिथिंजों
दा न'खरारि जिउ बा नोंथाङा बुंलांनाय माखासे बाथ्राफोरा नंगौ दा हाबा हुखा जानायनि उनाव बा हाबा जानायनि उनाव सुबुं जिउनि दावबायनाया मोनसे गोदान थाखो फैयो आरोना हाबा जानायनि उनाव। बे सान फ्राव सुबुङा ओ गावसोरनि थाखायल साननाय नङा बे बे नखर आरो फिसा फिसौफोरनि उननि थाखाय खामानि मावनाय समा जाखायो आरोना नोंथां बा जागायो दा सामलायनाय माखासे गोहोफोर दा फिसा फिसौफोर मोजाङै सोलोंथाइ होनाय दा नोंथाङाथ' बुंलांखाबायानो नखरखौ रांखान्थियारि गेजेराव गोजोननाय होनाय आरो समाजारि खान्थि मानिना सोलिनाया बे समाव गाहाय खामानि जायो आरोना नोंथां दा बे समसिम सुबुंनि गोसोआ उन्दै समनि बारे मा माने ओ दावगालांनो हायो आरो जिउनि थार बुजिनायखौ मोननो हायो बा मोनो आरो ना नोंथां दा जिउनि दावबायनायाव दा माखासे जोङा बाथ्राफोर थायो ओ जिउनि दाव थगायनायाव ओ बा आवगायनायाव माखासे ओ बादा समफोर फैयो नङा होमब्ला? दा रावबो सुबुंनि जिउ दावबायनाया समान नङा लामायाव बायदि रोखोमनि बादा बिफद आरो दुखु खस्थफोर माने फैयो आरो ना नोंथां। दा नाजानाय देरहासारनाय माखासे रांखान्थियारि आंखाल ओ बेराम आजार एबा समाजारि जेब्ला बादा फैयो बेखौ जोङो माने गोसो आरो थैज'थाजों मोगा मोगि खालामनांगौ जायो बा खालामनांगौ आरो ना नोंथां दा बादाफोर खौ बारलांना हानाया नो जाबाय जिउ दावबायनायनि गाहाय देरहासारनाय नङा हैमब्ला? दा सासे मोजां सुबुङा जिउनि जेसेबां खस्थ फैयाथों मानो लामाखौ माने जोङो जिउ दावबायनायाव गारनो नाङा आरोना ना दा गोजोन आरो ओ साबायखर बुंलांबाय गोजोन सम फैयो होननानै दा जिउ दावबायनायनि जोबनाय थाखोआ जाबाय गोजोन सम एबा बोरायनाय सम नङा होमब्ला बोरायनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे गोजोन सम फैयो माने उन्दैनिफ्राय जिउखौ दावबाय दावबाय माखासे मोनबोनाय थाइफोरखौ गोजोन सम माने गोसोखांनो हायो आरोना दा माखासे ओ गिदिर गोलाव सुबुंफ्रा गावसोरनि दावबायनाय लामायाव मोननाय ओ माखासे गियानफोरखौ गोदान माने मिरुनि गथ'फोरनो रान नानै होयोब्ला ओ राननानै हैयो आरोना माने माखासे गाव मोनबोनाय ओ गियानफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरनो माने राननानै हैयो आरोना नोंथां दा समाजाव मोजां खामानि मावनानै हारिमुवारि गियान लाखिनानै आरो नख खौ मोजां लाम थिनानै ओ जोबनाय समाव माने सासे सुबुङा गोसोआव गोजोननाय मोनो आरोना दा जियानो जादो ओ लाया मानो। दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंहा हराबो थौबाय नङासै होमबा नोंथां? औ दा नोंथां आंजों औ औ रायज्लायनो दसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथां। औ गोजोन हर दे गोजोन्थों साबायखर।